हेल' हेल' औ
ए नोंथाङा दा बबे थपिकनि सायाव सावरायनो लादों
दायो
औ
ओ दायोना दावबायनायनि बागै सावरायनोसै दां नोंथां
दावबायनाय
औ
आदसा जायो दे दे नोंथाङा बिदिबा दावबाय एव बोरै मोजां मोनो नामा नोंथाङा दावबायनायखौ
औ नोंथां दावबायनायाथ' मोजाङानो मोनो आंबो मोननायालाय दावबायनो हाबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रायानो ओमफ्राय नों नोंथाङा दावबायना दावबाय जाखो
दावबायनाया नोंथांनि हबि नामा
आंनिथ' हबि नङा नंनाया ओरैनो जास्ट सम लाना दाव
ओम दिनैसिम नों बबे बबे दावबायखो बबे बबे जायगाफ्राव
आंथ' ओरैनो दावबायनाय बुंनो थाङोब्ला नोंथा गुवाहाटिखौ सिनायो नामा औ गुवाहाटियाव थांबाय आरो खेनसे बै गुवाटिजे मोनसे बेखौथ' माबा होननांसिगोन काजिरङा ना मा होननांसिगोनदां
खाजिरङा आतसा उम
जिब -जुनारफोर थाग्रा जायगा मोनसे दंना खाज माबायाव गुवाथियाव उम औ -औ ओं ओं खाजिरङा बायदियानो होननांसिगोन
ओं बेक
औ नेसनेल फार्कआनो होननांसि अह औ नोंथाङालाय दावबायखेब दावबायफेरबाय नामा गोजान इदिनो बुंनो थां
औ नोंगौ औ -औ आं दावबाय आंनि लाइफआव दावबायबाय आङो कलकाता हावराब्रिदजखौ नोंथाङा मिनथिगौ हावरा ब्रिदज दिनैसिम सिन बियो जेबो मोनसे माबा गैयालासे बानायनाय दालां बियो
औ -औ
अइ आं थांबाय आरो नोंथाङा बिहार खौ मिनथिगौ
मा मा होनो नोंथां औ बिहार बिहार बिहार औ
दङ' बेयो बिब जाबाय अर हेरिटेस साइटनि इण्डियायाव बियो वर्ल्डहे इण्डियानिफ्राय वर्ल्डहेरिटाइस साइदआव उम मोननाय
औ आं ओरैनोथ' औ बुंलाय नोंथां
बिदिनो आं थु दिल्लीयाव थांबाय। बि एपर्टआव आरो ओजों राजस्थानाव थांबाय। राजस्थानाव मिथिगौ बालाहामाखौ
औ बालाहामाखौ खोनादों औ मिनथियो मिनथिनायालाय उम आं ओरैनोथ' बारा बेरायनाय जायाखै इदि गोजान गोजान उम इदिनो गुवाटि इदिनो- तेजपुर ओ बिदिनो खाथि खालानियावसो बेरायदों आर ना आं एसेग्राब गोजानावबो बेराय फेराखै बेरायनायालाय आरो बारा बिदि आंनाव बेरायनाया बारा हुदा जायाखै आरो ना इदि
ओम आङो आं तेजपुराव थांबाय नोंथां तेजपुराव।
उम
बेबो मोनसे मुंदांखा जायगा।
औ औ औ
आरो बिदिबा नोंथाङा दावबायनायनि सायाव माबोरै रांखान्थिखौ हादरनि रांखान्थिखौ बांहोनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव एसे आइडिया दं नामा बुंनो?
आं थ' बै दावबायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला आं बेफोरनि बागै बारा माबाया मोनथिनायालाय जास ओरैनो दावबायनो थाङा दा मोजां बाथ्रा ना बिदिनो गोबां नुफेरि बायदिसिनाफोरखौबो नुबोनाय बेफोरबायदि बिदि माखासे गियान आयदा बादि आरो माबानो हायो आरो दा बेफोरखौ माबा बालाय दावबायनायबालाय मोजां बा आरो
नै नोंथां खोनासं आं नोंथांनो फोरमायनोसै दावबायनायाव दावबायनायाव मोनसे हादरनि रांखान्थियारिखौ जौगाथाय लाबोनो हायो। जेरैहाय बावहाय जोंनि नोंथाङा आसामनि फाय बुंदों।
औ औ
खौ मिन्थियो। आरो आसामाव पेटसाइड मोननै दङ। काजिरङा आरो मानास बे काजिरङाखौ खौनो नायनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन हा हादरनिफ्राय फैयो नङा होमबा?
औ औ फैयो फैयो।
फान
औ औ।
फरेन काउट्रिनिफ्राय दावबायारिफ्रा फैयो।
औ दे
बिसोरनि हान्था मेलानिफ्राय बिसोरनि जानाय लोंनायनिफ्राय बिसोरनि नायबिजिरनायनिफ्राय
औ।
गोबां रां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
बेबायदियाव माने हादरनि रांखान्थियारिया रांखान्थियारिया डेभ्लप जायो। जौगाखाङो थांलाय फैलाय हान्था मेलानिफ्राय जोङो बांसिन खालामहोनो हायोब्ला
औ औ
जेरै जोंनि आसामावनो गोबां जायगाफोर दङ जायनाखि मुंदांखा
औ औ दङ दङ औ औ। ओरैनोथ' नोंथाङा दावबायनोथ' जोबोद मोजां मोनो जानांगौना।
औ नोंथाङा आंबो मोजां मोनो दावबायनायखौ नाथाय समनि आंखालाव इसेबां आं दावबायनो हाया।
औ औ समनि आंखालाव औ दावबायनो हाया आरो आरो बुंनो थांब्ला ओरै थाखा फैसाबो एसे थानांसिगोन जाहैबाय गोजानाव दावबायनो माबाबाथ' ना
नंगौ थारैनो।
ओं ओं। दावबायनो हाबालाय जोबोर मोजाङानो आरोना।
औ
नाजानो जेसेबां हायो नाजानांगौसो।
नोंथाङा दावबायनायाव। सिङै मोजां मोनो ना नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि एबा न'खरनि आंगोफोरजों दावबायनो मोजां मोनो?
दावबायनो बुंनो थांब्लाथ' न'खरनि आंगोफोरखौबो लाफानानै मोजां मोनो मोननायालाय इदिनो। गोजानफोराव थांनाय मान नाय एसे रिक्सनिबो खोथा थायो नालाय। बिखोनो न'नि न'नि न'खरनि मानसिफोरजों दावबायनो मोजां मोनो आरो आङो। औ नोंथाङालाय हारसिं दाव बायनो मोजां मोनो। मोनोना बिदिनो न'खरनि।
नाथाय हारसिं हारसिं दावबायनायाव जों गोबां जेंनानि ओ मोगा मोगि लोगो मोननो गोनां जायो।
औ मोनो मोनो गोबां जेंना जेंसि मोगा मोगि जानो गोनां जायो।
औ बेखायनो दावबायनाय होनोब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि आंगो सोद्रोमाफोर मोनाब्लाबो नोंथांनि लोगोफोरजों ग्रुप लोगो नांनानै बिदिनो दावबायनाय हैजायो गोजान गोजान जायगाफ्राव।
बिदिनो लोगोफोरजों बेरायबाबो ना नोंथां? दावबायबाबो माने औ
बेफोरबादि जायफोर जायगाखौ जोङो खोनादोंल' नुफेराखै बेफोरबायदि जायगाफ्राव दावबायहैनो हायोब्ला गावनि मोनसे सानदां थिफ्रा मोन्दांथिफ बारायलाङो आरो मा।
औ औ बारायलाङो बारायलाङो।
उम आ आरो नोंथाङा बबावबाफोर ओ भारतखौ बारनानै बबेबा गोदान जायगायाव दावबायदों नामा गोजानाव?
औ औ नोंथां आंथ' गुबुन हादोराव दावबायफेराखै दावबायनायालाय जोंनि जा भारत आसाम बे बे गेजेरावनो दं आरो जेरावबो बारथ'वाखै आरो माने ने उम
आसामनि अनगायैै गुबुन जायगायाव दावबायदों नामा आसामनि अनगायै गुबुन जायगायाव नोंथाङा दावबायदों
आसामनि अनगायैथ आसामनिफ्रायबो गुबुन जायगायाव बाराखै बारनाया जास्ट ओरैनो डिस्ट्रिक्ट लायै डिस्ट्रिक बेफोरबायदि फिसा फिसौ माबाफ्राव दावबायदों आरो दावबायनायालाय
आतसा नोंथांनि साखाथि फाखा थियाव मा मा जिल्लाफोर दङ डिस्ट्रिक्फोर दङ
जोंनि साखाथियाव बुंनो थांङोब ओरैनो ओ सनितपुर हमना लाबाय सनिपुर बि ओ बिसनाथ इदिनो आरो जा जाखि जोंनि इदिनो दावबायनो बुंनो थांङोब्ला सनितपुराव दावबायदों ओरै हमना ला तेजपुरानो जा बा बेलेग गुवाटि बिदि फिसा फिसौ डस्ट्रिक आरो सनितपुर बिदिनो दिखिया जुलि बा बायदिसिना बेफोरबायदि बेरायदोंमोन आरो सिगांफोरलाय
हो हो हो मोजां नोंथां थारैनो होननानै मोजां मोनबाय
औ
उम
मोजां दावबायनाय हुदाया मोनसे मोजां
औ मोजां दावबायनो औ ओ
दावबायनायजों नोंथाङा मा मा आरजिनो सानो मा मा मुलाम्फा खालामनो सानो
ओ दावबायनायजों आंथ बेफोरनो जाखिनि मिथिनो गोनां दं जायफोर जोंनि ओ माखासे फंबायमोनाबो जाफोरखौ मिथिया दावबायनानै आं बेफोरखौ माने गोजान जायगायाव दावबायनानै माने बेफोरनिफ्राय बायदिसिना खोब मिथिनानै आरोना आं गुबुननो फोरमायफैनो बेफोरबायदि खोब मिथिनोबो लुगैयो आरोना बेफोरनो आरो
अ ओम होम होम होम थिग थारैनो थार खो था दावबायनायाव थगायनो हायोब्ला मोजां नंङा होमबा
जों औ औ
ओम
खुब माखासे गियानबो आरजिनो हायो दावबायनानै इदिनो माखासे मिथियैफोर खौ मिथिनो हायो आरो जाय गोबां जायगा जायगा बेरायनानै आरो जायफोर मिथिया बे बेफोरखौबो इदिनो लासै लासै दावबायनानै बेजों थबो जास्ट इन्जय खालामनोबा बिदिनो लोगोफोर हिसाबै लिलांनो बेरायनो एसे । एसे इदिनो साहस थायो आरो माने नु आं बे जायगाखौ नु फोरबायलै होनलायनानै बेफोरबायदि एसे थायो आरो दावबायनो ।
हो हो ओम । थारैनो । थारैनो नंगौ बिदिबा नोंथाङा ओ गावनि हादरनि आरो गावनि रायजोनि आसामनि खना खनला जायगाफोराव बिदिबा दावबाय नोंथाङा नङा होमबा?
औ औ औ औ
जोंना समाबो जाहैबाय नोंथां। मानो होमबा जों बावहाय जिहेथु जि मिनिटनि गोबां सिम रायलाय नो जाया।
औ औ औ नोंथां औ औ दे होमबा ना नोंथां।
बाय लायरायनानै।
औ दे दे। साबायखर दे।
गोजोन्थों ।